नोंथाङा
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना औ
खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों खोनादों हेलौ औ औ खोनादोंना औ आयदाया जादोंमोन जोंहा बैसागुनि सायाव नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ ओ दिनै बैसागुनि मोननैसो ओरैनो जोङो सावरायनो सानदों बैसागुआथ' बैसागुआ ओरैनो मा मिथिगौ ना नोंथाङा बैसागु बुस्थुआ मा
औ बैसागुआ जाबाय मोनसे बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबो
औ औ
बैसागु होननानै बुङोब्ला बयबो सुबुंफोरानो रंजा बाजा गोसो खुसि होनानै बैसागुखौ बरायो बैसाग दाननि गिबि खालारखौ जों
औ
बैसागुखौ बरायनाय हिसाबै फालियो जेरैबायदि सैथ सैत्र दाननि जोबथा सानखालि जों मोसौ बैसागु फालियो मोसौ बैसागुखालि सुबुंफोरा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां मोसौ गलि बायदिसिनाखौ सिबस्रांनानै मोसौनो गानहोनो थाखाय जेरैबायदि लाव फान्थाव हाइजें दुम्ब्रु फिथाइ बाख्रिखब थाराय गाजलि धिगिलि दालाय बायदिनि माला खालामो आरो बेनि उनाव जों मोसौखौ फोथार फारसे होलांनानै जेराव दैमा एबा फुख्रि दं बेवहाय जों मोसौखौ थुखैनो लांनायाव जेरैबायदि लाव फान्थावनि हानानै लांनाय थुख्रा बेखौ खुबै खुबै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर बायदि मोसौनि मुङाव मेथाइ खननानै जों मोसौखौ दिग्लि दालाय बा बाख्रिखबजों बुज्राव बुज्राव थुखैयो बेनि उनाव जों सौराय बायदिसिनाखौ मोसौनि बिखुङाव सारनानै होयो जेब्ला जों मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला जों मोसौनि बिखुङाव गोसोम दागो होनाय जायो बेखौ होनाय माने गोदोनि दिनाव फोथायनाय दंमोन जे मोसौ मोसौनियाव जायखिजाया बेराम आजारा जाहाथे दाजाथों बेनि थाखाय नो जों मोसौनियाव गोसोम दागोखौ फुननाय जायोमोन
औ
बेनिफ्राय जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों फोथार फारसे खानानै गारबोनाय जायो बेनि उनाव जों मोसौ गलि एबा ओंखाम संग्रानि उखुम मुदायाव जों मोसौनि मुङै बानायनाय मालाखौ जों खानानै दोनो
औ
एबा थुनानै दोनो बेनि उनाव बैसागुनि सेथि खालारखालि मानसि बैसागुआ जागायो जों बयबो सुबुं माहारि रियानो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां इसोरनि मुुङाव आलारि बाथि जलायो आरो जों गेदेरखौ खुलुमनाय एबा मान बावनाय बेनि उनाव उन्दैया गेदेरखौ सनमान होनाय आरो गेदेराबो उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बायदि हाबाफारिया जायो
औ
बेनि उनाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे नेम दंखायो बे दिनखालि जों बयबो सुबुङानो एक्स' एक बिटनि हाग्रानि मैगं थाइगंखौ खांथिंनानै गोखा गोखै जानाय हुदाबो दङ
औ
बेखौ जानाय माने गोदोनि दिनाव मोनसे फोथायनाय दंमोन जे सुबुं माहारिनियाव जानाय जायखिजाया बेरामा दे दा जाथों होननानै जों बे गोखा गोखै मैगंखौ खानानै जानाय जायो
औ
आरो जोंनियाव बैसागु सफैब्ला मोनसे नेम दंमोन जे बयबो सुबुङानो गावबा गाव न'खराव जौ बिदै फिसिनाय हुदाया दंमोन।
औ
आरो जों बैसागु मोसानो थांब्ला बयबो गथ' गथायनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो ज' ज' खाम जथा सेरजा सिफुं बर'नि दोरोङारि दामजुखौ लानानै जों खुगाजों खननाय मेथाइ बायदिसिनाखौ रोजाबनानै जों बैसागुखौ रंजा बाजा हायला हुला मोसायो बेवहाय बैसागु बोथोराव आइजोफोरा गोमो गाबनि दख'ना बिदन आरो
औ
आर'नाइ जोमग्रा गोजा गाबनि ब्लाउस गाननानै रंजायो आरो हौवा फोराबो गामसा आर'नाइनि गस्ला आर'नाइ फालिखौ लानानै आरो खर'आव आर'नाइ फालि खावखानानै हायला हुइला बर'नि दामजुआरि आगजुखौ दामनानै रंजा बाजा खालामो। बेनि उनाव जायनि नखर न'खराव मागिनो थांदों न' बिगोमाया अननानै दाउदै माइरं फैसा जा अननानै हरो बेखौनो जों मागि हैैग्रा सुबुंफ्रा लानानै फैनांगौ आरो जों बैसागु मो साहैनायाव जौ बिदै मोनलोङोमोन। आथिखालावबो जों जौ बिदैखौ खायसे न'खराव मोनलोङो जों बुंनो थाङोब्ला आथिखाल नि बैसागु मोसानाया गोदोनि बैसागु मोसानायनिफ्राय एसे आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि आथिखालाव सुबुंफोरा इलेक्ट्रनिक दामजु साउन्ड सिस्टेम बक्सखौ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ जों बाहायनायनि सोलाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि दामजु बायदिसिनाखौ लानानै मोसायोब्ला मोजांसिन जायो मानो होनोब्ला जों बेफोर बर'फोरनि दोरोङारि आगजुखौ बाहायाय थायोब्लासो उननि समफोराव फैबाय थानाय गथ' गथायफोरा बे बेफोरनि मुंफोरखौ मोनथिनो मोनगोन। एबा जों जोंनि हारिनि आगजुखौ बासायनानै लाखिनोब्ला जों बेखौ बाहायबाय थानां अब्लासो जोंनि सुबुंफोरा मोनथिनो मोनगोन आरो जोंहा बैसागु मोसानायनि अनगायैबो दाउ अमा फारौनि बैसागुबो दं बेखौ जेब्ला बैसागु मागिखांनानै बयबो ज' मोनलायनाय फैसाजों जोङो दाउ अमा बायदिसिनाखौ बायनानै ज' खनसे जालायनायखौनो जों दाउ अमानि बैसागु होननानै मोनथिनानै मोनो बिदिब्ला नोंथाङाबो बैसागुनि बागै फंनैसो खोथाखौ फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां बैसागोनोब्लाथ' जोंनि बर'नि गुदि गाहाय फोरबो होनजायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेवहाय जोङो गासैबो उन्दैनिफ्राय लाना बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो बैसागो मोसानो थाखाय न'खर न'खर गासैबो हारियानो जा सुबुं हारियानो जा बायदिसिना गामि गामि बेराय बेराय मोसा मोसा माइरं बिबथिङो नङा होमबा नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ जोंहा से थारिखनिफ्राय बेखौ स्नि तारिखसिम खुंनाय जायो नङा होमबा नोंदां सेनिफ्राय नेनिहालागै खुंफुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बै खुंफुंनायाव जोंहा बायदिसिना आसार खान्थिनि जोंनि हारिनि नेमखान्थिजों ओ नेमखान्थिजों लोगोसे गाननाय जोमनायजों लोगोसे बर' हारिनि दामजुजों बायदिसिना सेरजा सिफुं खाम जथा बेफोरखौ लानानै गिबि सानाव जोंहा
नोंथां
गुबुन गुबुन गामिफोराव बेरायहैग्लांनानै जोंहा मोसायो नङा होमबा नो सेंग्राया सेंग्राजों बोराया बोराइजों सेंग्रा सिख्लाजों गथ' उन्दै उन्दै उन्दैफोरजों बेबायदिनो लारि लारि बर'नि गानग्रा जोमग्रा लांगा गामसा आर'नाइ फालिजों देलायनानै नङा होमबा नोंथां बायदिसिना बर'नि मोसानाय बायदिसिना बर'नि आगर एरनाय गाननाय जोमनायजों नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा हेल' हेल'